हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
हा हेलौ।
औ खोनादों। खबरफ्रा थिगैनो ना?
खबरा थिगानो।
अ'। बिजिमोन नामा एसे? बिजि नङा नंनायालाय।
अ' आंबो नङा बिजि नंनायालाय।
होमबा जों सावरायलायनोसै नामा मोनसे खोथायाव
दे मायाव सावरायनो?
मा सावरायथावथाव नोंथां बुंनो खोबा एसे।
ओ इनभाइरमेन्टेल प्रटेकसन
अ ना होमबा साफायै थानाय होननाय मा होननाय बेखौथ' बर'नि बारा मोनथिलाय लांला खिन्थु इसुवआ गिदिरानो बे
होम होम।
दा जों बुंनो थाङोबाना जों अबावबा थांगोन बेरायनो मानो जागोन प्लास्टिक बिदिनो माबा माबि गारसि गोन ओमफ्राय बिदिनो नायला गारला बसिगोन लेथ्रा जाना थाजोबगोन दा बेखौ बुजिया माने मानसिफ्रा
नंगौ नंनायालाय।
दा नोंथाङा बेनि फारसे मा बुंनो सानदों? माबोरै खालामोबा थिग जागोन मानसिफ्रा
ओ जिहेथु जोंनि इयुथफोरा माने सिभिक सेन्स होननायखौ माने बायबां मिथिया ससियेल मिेडियाफोरावबो बिदिनो माने जोङो माने प्लास्टिकफोरखौ जेराव -मेराव गारनाङा डासबिनफोर दोननांगौ प्रपार जायगायाव बे डास्टबिनाव प्लास्टिकफोरखौ गारनांगौ बेरायबाबो माने जानानै जितु प्लास्टिकखौ हाफ्राव गारलाबाया पकेटाव सोना लांनानै डास्टबिनाव गारनो हानाय बायदि सिबिख से हजानो गैया माने मानसिफोरनाव बेखौ जोङो ससियेल मेडियाआव देखायनानै बा लाइभै देखायनानै जोंनि इउथफोरखौ दैदेननांगोन। होमबासो रोंगोन नालाय सिबिक सेनस औ।
दा नोंथां बुंनायखौ मानसिफ्रा साननो रोङा ना बुजिया माने इजि खौ नायो जाहैबायना नाथाय खिन्थु जों दा बेखौ नुनायाव बिराद गोरलै नुयो नाथाय फैगोन समाव फैगोन जेनेरेसन जोंनि उनाव जे फैगोन बिसोर खस्थ' मोनहैगोन मानोना जे बिसेबां जोंनि बे बुहुमखौयो पलिउट खालाम गासिनो ना
नंगौ पलिउदाथ' ओम बेफोरो सेवनो रोङाना प्लास्टिक बुस्थुफोर फोरा
सेवनो रोङा जाहैबाय बे दा बुंनो थाङोबा जोंनि हा हु इफोरो माने फुरा लेथ्रा जाजोबो इ इफोर साफा जाफिननो रोङा बे बुस्थुआ माने नङा नालाय दा बे बुस्थुखौ जों फाहामनो थाखाय मा खालानांगौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
ओ बे बुस्थुखो फाहामनोथ' बिदिनो प्रपार मेजार लानांगोन उम
दा बेयाव गोबाङानो दं रुल्स दङ' अबबा बेरायना थांनो रुल्स दङ' दंनाया होखायो बर्डफ्रावबो होनानै दोनोना खिन्थु मानसिफ्रा इखौ मानिया दा बे जोंनि होमबा थाङोबा इखौ रुलस जों हाला मानसिफोरनि साननायानो सोलाय जोबबायना बे बुस्थुखौ बु माने साननो रोङा माने मानसिफ्रा
औ औ उम बुंनो थां औ औ बुङोबा एसे माने पानिसमेन्ट टाइपनिबो होनांगौ माने ए से माने जाम फल' खालामा रुल्सफोरखौ
थाल लानांगौ ना उम
पानिसमेन्ट होबासो माने मानसिफोरा जे मिन्थिगोन बि जि माने बेयाव जि गारनानै भुल जाबाय जि गार खालाम नाङामोन गार नाङामोन प्लास्टिक प्लास्टिक जानानै खालायो दायफोन बिदि
ओमबासो गिनायबो हाबगोन ओमफाय सिबिक सेनसुले जे फैगोन माने
दा जों बे रुल्सखौ फाइन सिस टिम खालामनानै दोननांबासो मोजां जागोन बायदि मोनदों आंथ' हो हो साननाय बायदिबा आरोना जां जेनेबा अबबा बेरायनो थांदों आरोना हमनानै ला जों बेयाव नटिसखौ हो खानांगोन डास्टबिना थाजोबखागोन सब जायगायावनो थागोन डास्टबिन लिरखानांगोन जे गारनायखौ नुबा लेथ्राफोरखौ जाहा थाहा डास्टबिनाव गारालासिनो नोंथाङा फास्स' थाखा होनांगोन। बेखौ नुबासो मानसिफ्रा गिगोन माने नहलेथ' बिदिनो जेराव मेराव गारगोन बेयावनो थासिगोन हा सिङाव हाबनानै थासिगोन हाया लेथ्रा जाहैसिगोन ना?
नंगौ। सेवनोबो रोङाना प्लास्टिकफोरा आरो
रोङा
प्लास्टिक जा खेन जा
उम। दा बे जेनेबा हमना ला सेवग्रा बुस्थु लेखा इदिनो फिथाइ सामथाइ बिगुर बिफोर गारलाबायनाया बे प्लास्टिक लहा गारलाबायनाय जेराव मेराव बांसिन गाज्रि बुंनो थाङोबा बेफोरजों बेमार जायो। दा जों नुयोना जों हमना ला दिनाव थासिगोन नोंथाङा नुयोना नुवा थाम्फै ओरैबायदि गिदिर गिदिर जायो। अरबाथाय बेमार जालायलायगोन हस्पिटाल लांलायलायनाय दा दा बेयावहाय होमबा बुंनो थाङोबा जोंनि बुहुम आर्टनिल' नङा माने हायाल' गाज्रि जाया। जेयाव बेक्टेरिया जमा जायो। ओमफ्राय हा जोंनि मानसिफोरखौनो एफेक्ट खालामो बेमार सेमार जायो। नंगौना नङा खोथाया उम। थाम्फै एनला जागोन मागोन बेयावनो दै लेथ्राजों जमा जाफानानै ना?
औ। नंगौ हानि क्वालिटियाबो गाज्रि जायो मायो।
दा जों बे बुस्थुफोरखौहाय डास्टबिनै गारनांगौ जमा खालायनानै बे बुस्थुखौ लांनानै रिसाइकेल खालामनो हानांगौ माने ना? उम आरो जे एसे हायो जों माने बांसिन बे बुस्थुखौ खमायनो नाजानांगौ प्लास्टिकनि बाहायनायखौ
नोंगौ नोंथां उम। वान टाइम जेनेबा माने नन प्लास्टिक बाहायनो नाजानांगौ नन प्लास्टिक केरि बेगफोर बिदिनो
बे खौ बेनसो खालामनांगौ आननेसेसेरलि माने जाहााथाहा बाहायनाय जोंथ अबावबा दखानफ्राव थाङोना ओइ बेयावनो मोनसे प्लास्टिक मोनबोयो होनबा साननानै नाय
औ
बेलेग बुस्थु बाहायनो हायो जेनेबा हमनानै ला जोङो लेखानिबो मडेल थायोना केरि बेग बे बुस्थुखौ जोङो होनो हानाय जानांगौ बे सुब होनो हानाय जानांगौ होमबा एसे साबसिन जागौमोन बायदि मोनो आं मान फ्राबो साननानै बे बुस्थुखौ दिमान्ड खालामनो हानांगौ
औ औ नोंजे बुंदोंमोन बिदि फिसा फिसा बुस्थु प्लास्टिक हरो बेनो माने मेनखोथाया माने बांलांगासिनो दं प्लास्टिक इउसआ बे बिनि थाखायनो
उम दा जों मेन नांथारगौ बुस्थुआवल' प्लास टिखौ इउस खालामनांगौ
ओ नों बुंनाय बायदिबा बियाव मो मोजां जागोन बे उवान टाइम माने मा होनो नन प्लास्टिक एबा केरि बेग फिसा-फिसा बुस्थु लानायाव ह जोंनो हरफायोबा दखानफोराव दोनोबा बिदि नन प्लास्टिक केरि बेग
उम दा जो-जों प्लास्टिकफोरखौ बाहाय थारनोबा जेनेबा जोंनि दैलि रुटिनाव बुंनोसै आरो ना जोंनि न'खरफोरनि जों जेर'बाव बाजार खालामनो थांबाय जों मैगं थाइगङावथ' जोंनि गोनो गावनिनो निजेनि मोनसे मना लांखागोन जों बेयाव प्लास्टिकनि जेबो गोनांथि गया प्लासस्टिकबो नाङा जों खेरि बेखौ प्लास्टिक-प्लास्टिकफोरखौ मायाव लांगोन जेरै ओ हमना ला बेदाखायथ' जाखायोलै अमा बेदर अमा बेदर दाव बेदरलाय होमबा जों बेफोरबायदि बायनाय टाइमावल' जों बेफोरबायदि प्लास्टिलकफोरखौहाय जों मोननाय जानांगौ आरो ओरैनो जाहा-थाहा मैगं-थाइगं बायनायाव बेखौ जोंनो नांलाया माने एथ'बां गोनांथि नंङा।
नङाथ' एसेबां गोनां थियानो गैया।
उम
जेनेबा प्लास्टिक जोंनि ससाइटिफोराबो माने एसे क्लिनलिनेस द्राइबफोर खालाम खालामनांगौ मानांगौ सावनांगौ प्लास्टिकफोरखौ खौ एसे माने इनभारमेन्टेल माने साराउन्दिंसखौ एसे सा साफा लाखिबा बेमार सेमाराबो माने बिदिनो जायोना मेलेरिया सेलेरिया दै जमा जायो थाम्फै बिदै दैेयो। बिदि जाया माने साफ फा दोनबा खाथिनि साराउदिंसफोरखौ ससाइटियाव बिदिनो ससाइटिफोराबो ओंखारनांगौ क्लिन द्राइभफोराव साफा खालामनायफोराव ज' हेफाजाब होलायनानै
बे बुस्थुखौ जों सानैजों जेरै रायजलायदों जों बेखौहाय जों माने जोंनि ससायटिफ्रावहाय बेखौ फोसावनो हानाय जानांगोन जेरै नों आं दा बुजिबाय जों सानैजों रायज्लायलायबाय। बे बुस्थुखौ जों बेलेगनो सावरायनानै माबानानै जोङो सोलोंथाइ होनानै
नों आं लासैसो जालांजोबगोन।
बि मिथि
मोनसे हमनानै ला जों दुरना सिस्टेम खालामनांगोन जोङो। प्लास्टिकखौ जोंनो जाहा थाहा इउस खालामनााङा होननानै जों होनबा जों बे टाइमाव जेब्ला मानसिफ्रा नुगोन होमबा एसे एनैबाबो बिसोरो नायगोन ससियेल मिडियाआव रिसार्च खालामगोन इन्टारनेट फ्रना प्लास्टिकनि एडभान्टेेज डिसएडभान्टेज जों बेखौ लाय बाहायबाय थायोब्ला बोरै जागोन। थायाबा जों माबायदि सुबिदा मोनगोन।
औ।
फोरोंलांजोबबाथाय जोंहा लासैनो जोंनि बे बुहुमाबो थिग जालांफिनगोन माने माने एनभारमेन्टआ आरो बुहुम आरो मानसिफोरनि साननायनि सायाव जाहैसिगोन आरो बे दा।
औ औ।
उम।
साननायफोराबो मोजां जागोन सिभिक सेन्सबो फैगोन मानसिफोरनाव। खाथिनि माने लेथ्राफोराबो थानाय नङा। माने ससाइटियाव लामा सामायावबो नुयोना एबां माने प्लास्टिक स्लास्टिक गारलायबायनाय जेराव मेराव बेफोरो थानाय नङा माने सा फा नुजोबगोन लामा सामाव फोरबो जेराव बेराय बेरायनो थांबाबो मा टुरिस्ट जायगाफोराव नुवा आरोलाय प्लास स्टिक सासटिक लेथ्रा सेथ्रा
बेनथ' दासान्दि ओं दासान्दि बिराद बेमार जासावदोंना मानसिफ्रा नाथाय मानसिफ्रा होनबाबो बे बुस्थुखौ थाल मो थालखौनो मोननो हायाखै मानि थाखाय बेमार जादों। जे नोंथाङा एसे साननानै ला जोंनि गामियारि जायगा जोंथ' गामियारिनि जाहैबाय टाउन जायगानि मानसिफ्रा बांसिन बेमार जायो मानि थाखै बे लेथ्रा लेथ्रिनि थाखै। ओजोंहाय बेमार जाखांफैयो फै मा फैगोन ना बेफोर जोंनि मेगं नोंथांनि जानायाव बाफैगोन बे जामपोल जों बेखौनो जागोन बिदि जागोन। दा हमनानै ला जोंनावहाय जोंनाव बाफैगोन बेक्टेरिया नांगोन जोंनि मोदोम सिङाव हाबहैगोन बेजों बेमार बारायो बे बुस्थुखौ दासिमबो सानाखै होमबाबो एथ'बां बेमार जा बुदानैबाबो। सानो खोमा मानसिफ्रा बे मैगं थाइगंफोरजों जादों नाथाय नोङा मैगं थाइगंजोंलाय मानो जानो। बे बेमारफोरा बेफोर बेक्टेरियाजों सो जानाय।
टेरियाफोरनाबो गोबाङानो कन्ट्रिबिउसन दं देहायाव माने बेमार खालामनायनि मैगं थाइगंजोंल जादों सानो टाउननि मानसिफोरा। नाथाय ससाइटियाव सिना माने दै लेथ्रा जमा जायो नालायानो माने दैयानो उसिफावबाय थायो। बिराद माने दै बाना जायो लामा सा आसामा माने आनप्लेन्ड आरो। थावननि।
अबावथ' बुजिनो लासैसो जालांसिगोन ना मा होनो नोंथां।
एखोहो नोंथां।
उम उम दे होमबाना आंबो एसे नै ओरैजाय ओंखारनो सानदोंमोन।
दे नोंथां।
ओ गोजोननाय थाबाय।